ओं खुलुमबाय नोंथां
गिबियावनो बे गोजोन बेलासि समनि नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायथि बावहरग्रोबाय
औ
दा औ आ जा नोंथांनिसिम बे कलखौ खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों ओ बैसागोनि बैसागोनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदों।
औ नोंथां।
औ।
औ नोंथां। दायो जोङो बे बैसागु औ।
बैसागोनि सोमोन्दै नोंथांनाव आं माखासे बाथ्रा सोंनो सानदों।
औ नोंथां सोंनो हागोन दे।
सोमोन्दै नोंथाङा मा मा मिथिगौ बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। जों बैसागु होनबोला जों मोननै बैसागुखौ मोननै फोरबोआव फालिनाय जायो जोङो जेरै मानसि बैसागु, मोसौ बैसागु। गिबि खेबावनो जों जोङो मोसौ बैसागु फालिनो गोनांब्ला जोङो जे ओ फुङाव उथि फुङाव सिखारनानै मोसौ हैग्रा एबा लावखारा मोसौखौ ओ थुखैहैनो थाखाय ओ गोसोम फथा ओ मैगं थाइगं जेरै फान्थाव, हालदै लाव बिफोरदि हा बि बेफोरदि हानानै फिसा फिसा हानानै औवानि आरं खाथि फिसा फिसा जिरनानै बेखौ जों माला सुयो आरो बेखौ माला सुनानै मोसौनो गानहोयो आरो मोसौ गलियावबो जों खाना दोननाय जायो। आरो बे मोसौखौ लांनानै जोङो ओ दैमा एबा फुख्रियाव जोङो थुखि हैैयो आरो। बे सानखालि जोङो मो सौखौ थुखैखांनानै हगारना होयो आरो। औ नोंथां। आरो जोङो बैसागुजोंनो बैसागुनि एक थारिक खालि ओ सेजौ ओ जौ
औ सेजौ से।
अ सेजौ सेजौस ओ बिदि जोङो गोखा गोखै मैगं खांनानै खारनानै जोङो जानाय जायो आरो जेरै बेयाव खुंखा बिलाइ, दिंखिया बिलाइ, थालिर फस्ला बायदिसिना होनानै जों बेखौ संना जानाय जायो आरो। बेखौ खोनानो मोन्दों जि जों गोदोनि आबै आबौआ बुङोमोन आरो बेखौ जों जायोब्ला ओ गासैबो बेमार आजारनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो होननानै मिथि ना मोनदों आरो आंनि बादिब्ला। औ नोंथां, आरो जोङो बेनि उन खालि बिनि उनखालिनिफ्राय जोङो बयबो ज' ज'यै जों मोसानो एबा मागिनो ओंखारलाङो आरो।
औ नंगौ।
औ नंगौ। नोंथांमोननि जायगायाव माबाइसा बैसागु फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ दा जोंहा बैसागु होनोब्लाथ' नोंथाङानो आंनिसिम गोबां बाथ्राखौ फोरमायबाय।
औ नोंथां।
दा बैसागुखौ जों मोननै बाहागोआव रानना लानाय जादों। दा नोंथाङाबो बेखौ फोरमायबाय आंनि सिगाङावहाय दा नों नोंथांमोननियाव जेरै जेरैबायदिहाय जेरैबायदि खान्थिजों बैसागु फालिनाय जायो बेबायदिनो जोंनिथिंबो नोंथांमोननि थासारिजों गोरोब नानैनो बेबायदि बैसागुखौ फालिनाय जायो।
औ नंगौ
ओ बैसागो से अक्ट'नि सानसे सिगां जोंहा मोसौ नि सान फालिनाय जायो आरो दा बै सान खालि जोंहा नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो नोंथाङा जेरैहाय फोरमायदों आंनि सिगाङावहाय बेबायदिनो जोंहा मोसौखौ फुङावनो ओ थुखैनानै बेखौ जोङो थुखैना थुखैनो थाखायथ' जोंहा दंग' दैमा बा फुख्रिनि गोनांथि जायो नङा होबा
औ नंगौ
थुखैनायावनो गोबां खान्थि जोंहा बाहायनाय जायो। दा जोंहा बेखौ थुखैनायनि सि सिगां जोंहा मानसियाबो गोथार जाग्रोनांगौ बेखौ ओ फोथायनाय दङ आरो।
औ नंगौ
आरो लोगोसे माखासे आदब खान्थि दङ नालाय
औ नंगौ
दा जोंहा बै सानखालि ओ मोसौ थुखैनायजों लोगोसे मोसौखौ फुजा होनो बा मोसौनि गोदोननिायाव माला गानहायबो जायो जोंहा। बै माला गाननायावनो जोंहा गोबां रोखोमनि ओ मैगं थाइगंनि गोनांथि जायो। दा मैगंवाव जेरै हाय जोंहा फान्थाव ओ जोंहा लावबो आरो बेनि उनाव थाराय गाज्लि नङा होनबा आरो जोंहा बे खौ मा ओ होनना बुङो
ओम
अ दिग्लि लिथि बिलाइनिबो गोनांथि जायो। दा बेफोरखौ जोङो माला सुनानै बैदिनखालि ओ मोसौनाव गानहोनाय जायो आरो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बै सानखालि मोसौखौ ओ लावथिनि अनगायै जोंहा दिग्लिलिटि बिलाइजोंसो बुनाय जायो।
औ नंगौ
बै सानखालि जोङो मोसौखौ उदां महर होनाय जायो। बैसानखालि जोंहा जायफोर सानखा जायफोर सान बायदि जोंहा मोसौखौ खानानै गांसो जाहोनाय जायोमोन बैसानखालि जोंहा नाथाय मोसौ औ खानानै गांसो जाहोनाय जाया। उदां महर होनाय जायो आरो जोंहा बैसानखालि मोसौनि बिगुराव माखासे गोसोम हांगार लानानै राइदिंनि मोनथाम थुख्रााजों बेखौ बे मोसौनि मोदोमावहाय गाब गाहोनाय जायो आरो आरोदा जोंहा मोसौखौथ' मोनाबिलि समाव जाय समाव जों मोसौखौ खानो गोनां जायो बै समाव जोंहा गोजाम फागानि सोलायै जोंहा गोजान फागाजोंसो खानाय जायो नंगौदां
औ नंगौ नोंथां।
दा बेबायदिनो जोंहा बैसानखालि मोसौनि सान हिसाबै फालिनाय जायो दा बेनि उनाव जोंहा बैसाग बैसागोनि से अक्ट बा जोंहा सेथि सानखालि जोंहा आ मानसिनि बैसागु महरै फालिनाय जायो बै सानखालि जोंहा गिबियावनो नखरनि थानसालि बा नखरनि आरजसालि बा नखरनि फुजासालि जोंहा गिबियावनो ओ फुजा होग्रोना लानाय जायो नखरजों। नखरखौ गोथार खालामनी खालामना लाखांनायनि उनावहाय नखरजों लोगोसे मानसियाबोथ गो थार जानांबाय हीनबा।
औ नंगौ
दा बेयाव जोंहा गिबियावनो नखर नखर बयबो फुजा होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बैसागुनि गि सानाव। आरो जोंहा बेजों ओ बेजों लोगोसे नखरनि गासैबो गेदेर उन्दै बा बिमा बिफा बिफा गथ गथाइ ओ बैसान खालि गेदेरा उन्दैखौ बोर होनाय बा उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय बा बोर लानाय बेबायदि हाबा फारिखौ जों लानाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा नखर नखर नखरनिल अनगायै बे जोङो गामि समाजावनो जेसेबां नखर दङ। बे बे नखर बै नखर जोंहा लोगो नांनानै बा ज' जानानै गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ मान लानाय बोर होनाय बे हाबाफारिखौ जों लानो लानाय जायो आरो बेनिफ्रायसो जोंहा बैसागुनि से अक्टनि अखानाय एबा नै अक्टनिफ्राय ओ जोंहा बय बो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो ज' जानानै बैसागो माग मागिनोबा बैसागु रंजानो ओंखारबोनाय जायो आरो दा बेबायदिनो जोंहा न'खर न'खर बैसागो मागिनाय हाबाफारिया सोलियो बा न'खर न'खर जोंहा बैसागो रंजानाय ओ माखासे ओ न' गुबुन न'खरनिफ्राय बा गुबुन न'खरसिम बा गुबुन गामिनिफ्राय गुबुन गामिनिसिम बेबायदिनो बैसागो फालिनाय जायो। दा बेबायदिनो जोंहाथ' बैसागो मागिनानै गोबां अनथोब मोनबोयो नङा होनब्ला जेरैहाय माइरं मोनबोयो आरो जोंहा मा खासेया रां हरो। दा बैफोर अन्थोबफोर खौ जों बुथुमनानै जोबथारनायाव बा जों जोबथियाव मोसाखांनायनि उनावहाय बा मागि थांनायनि उनावहाय जोङो बैफोर अन्थोब खौ बुद्ध खालामनानै जोङो ज'यैनो जाखिनि जोङो रंजाबाय जाखिनि जोङो मोसाबाय जाखिनि जों मागिबाय गासैबो ज' लोगो नांनानै बोथिसे ओं खाम जोङो जमा जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो सिगांनिफ्राय बेबायदि खान्थिखौ फालिबोदों जोङो आरो जोंहा बै सानखालिबो गोबां हाबा फारि लानायखौ नुयो खायसे खायसेयाव। आरो गोबाङानो लायो आरो गोबाङानो लाया दा बैसानखालि जोंहा बैसागु जोबथि बा बैसागु बिदाय महरै जोंहा गोबां हाबाफारि लानायजों लोगोसे गेदेमानिफ्राय जोंहा उन्दैफोर उन्दै फोरनो बोसोन होनाय हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोनो। आरो बैसागो बिदाय महरै बै सानखालि जोंहा माखसे माखासे दुखु दाहा आरो रंजानाय सुखुनाय बेयाव माबाफोर गाज्रिबा सोरजोंबा एना एनि जाफ्लांनाय गासैबो था ओ थासारिखौनो जोंहा ओ बै सानखालि सुद्रायलायनाय जायो आरो। दा बेबायदिनो बैसागु फालिनाय खौ गोबां नुनो मोनो।
आरो बैसागु ब्ला जोङो गोदोनि दिनाव जों खुगाजों खुगा मेथाइ खनना मो जायोमोन। नाथाय दानि जुगाव बक्स एबा केसेटजों मोसानाय जायो आरो
बेथ' गोबां दु खुनि बाथ्रा नङा होनबा। जोंहा दा गोबां हारिमु हारिमुनि दामजु जोंनि माहारियारि दामजु दंखायो नङा होमब्ला?
जेरै
दा जोंनि जि औ जायखौ जों दिनै जि आइ टेगबो मोनबावबाय।
औ। नंगौ।
दा बेफोरखौ बाहायनानै दामोब्ला बा बेफोरखौ बाहायनानै जों रंजायोब्ला गाहामसिन जायो आरो बेफोर खान्थिखौ जों लाखिनानै लाखिलांबाय थानो नाज जानांगोन आरो जोंहा जेब्लायबो बेखान्थिखौ लाख लाखिलांनांगोन, बेखौनो मिजिंथियो गासैनिसिमबो।
ओं।
दा बैसागुआवथ' जोंहा गोबां गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां दामजुफोर बाहायनाय जायो। दा बे बेफोरनि गोबां मुंफोरबो दङ' जायफोरखौ आं मुख'थला नोंथाङा हायोब्ला मुंख'नानै होदों।
उम नोंथां होन्नायखौ आं बारा बुजियासैनो।
बुजायासै न? जोंहा दा दामजु दङ'ना जोंनिनो बर'फोरनि अ' बैफोर दामजुफोरजों जेरैहाय मा मा दामजु दङ'? बेफोरनि मुंफोरखौ म'ख। खना होननो?
औ हागोन नोंथां औ नोंथां हागोन, जेरै ओंखो-ओ-खाम, जथ था, सिफुं, सेरजा आरो औवाजों बानायनाय बे थरखा बेबायदि दं आरो गोबां गोबां था रोखोमनि दंब'यो आरो
नोंगौ नोंथ'
आरो दानि जुगावथ' जोङो बैसागु होनबा जों फांसन महरैबो बाहायनाय ओ फालिनाय जायो आरो।
औ नंगौ, जायखौ जोङो लांदां बैस आगु होन्नानै
औ नंगौ आरो बेयाव जोङो जेरै बैसागु मोसानोब्ला एबा खेराइ मोसानोब्ला आइजोफोरा ओ खो गोमो दख'ना बर'नि गोमो दख'ना आरो फास्रा आर'नाइ गोजा आरो फ्लाव ब्लाउस गोजा बिदि गाननानै मोसायो आरो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन हथायाव मोसानो गोसो दंब्ला सोरबाफोर गावनि फसायनाय बायदि जि जोम गाननानै मोसायो आरो नोंथांमोननि नोंथांमोननि जायगायावबो बेबायदि फालियो नामा नोंथां
औ नंगौ बे दिनैनि समाव बा दिनैनि दिनावथ' गोबां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावल' नङा गोबां ओनसोलावनो बेबायदि ओ जोंहा फांसन बा लांदां बैसागु मोसानाय हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोनदों
औ नंगौ
दा बेयो जोंहा फैयै फैयै ओ बे लासैनो गोबां जागोनखौ आं मिजिंथिदों आरो दा जाखनि हाबा हाबाफारि लागासिनो दं बेनिख्रुइ इयुनाव बांसिन हाबाफारि जागोनखौ आं नुहरदों ओ दा नोंथांजों गोबां बाथ्रा सावरायनानै गोजोननायबो मोनबाय आरो नोंथां जों इयुनाव बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्रा सावरायनो मोनबाय थागोनखौ आं मिजिंथिदों दा जोंहा ओ दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा नोंथां
ओं नोंथां दे बिदिब्ला गोजोन्थों गोजोन औ नोंथां